नोंथां।
औ ओ नोंथां आ फ्रि दङ ना?
अ नोंथां फ्रि दङ।
उम नोंथांजों मोननैसो सो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
अ नोंथां सावरायजागोन दे।
ओ आयदाया आयदायानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आबाद होनब्ला ओ माखौ मा मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' आबाद होनोब्ला नोंथां आबादा जोंना ओ माइ आबादखौ बांसिन खालामनाय जायो बिदिनो आबाद खालामनो गोनांब्लाथ' जोंना मा खालामो मैगं थाइगंनि आबादखौबो नुनो मोनो। ए। थेवबो दैज्लां बोथोराव जोंना मा खालामो ओम माइ आबादखौ खालामो बांसिनहाय। बिदिनो आबाद होनोब्ला जोंना माइ आबादखौ खालामनो थाखायथ' जोंना गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बिदिनो गिबियाव माइ दैनि गोनांथि जायो। जेतु रि खौ जोङो न'निनो थांनाय बोसोरनि बा थांखांनाय बोसोरनि ओ माइखौ लानानैहाय जोङो ओ माइग्लिखौ जोङो सोमना दोननाय जायो हराव।
औ।
ना दोनखांनायनि उनाव जोङो बिनि अखानायै खोथियाखौ ओ माने खोथिया जागोनथ' बे माइद्लिया। बे माइग्लिखौहाय जों ओ फोथाराव लां माने जेतु खोथिया थिलि बेयाव लांनानैहाय जोङो फोयैयैनाय जायो माने ओ बे माइग्लिखौ सो सोमना दोननानै लांनानै गारना दोनहैबाल'थ' जाया नालाय बेखौ एवग्रोनो नांगोन गिबियावनो। दै जमा खालामनांगोन दै जमा खामखांनायनि उनाव एवखांनानै दैखौ लाखि नानै जोङो मा खालामो बेखौ? हासार होयो जिहेतु न'आवनो थानाय गोबोरखि बा ओ गोबोरखिफोरखौ लांनानैहाय बेयाव हैयो हैनानै जों मा खालामो नोंथां बेयाव हैनानै जोङो ओ बे खोथियाखौ फोनानै दोनो। फोना दोनखांनायनि उनाव बै। दान बा थाम दाननि उनावहाय थ' बे खोथियाखौ फुनानै बेखायनो माइ गायनो थाखाय जोंना मा खालामो ओम माइखौ जेनेबा दुब्लि फोथारखौ माइ गायग्रा दुब्लि एवना लाखांनायनि उनाव मा खालामो जोंना नोंथां एवखांनायनि उनावहाय। जोंना बे खोथियाखौ फुगोन फुनानैहाय जोङो बेखौ एवनानै गेब्ले हाब्रुआ गेब्लेखांनायनि उनावहाय जों बेखौ आलि होखांनानै गायगोन माइखौ गायनानै दोनबाल'थ' जाया नालाय बेयाव गायैनि सिगाङावनो हासार होग्रोयो। बिदिनो हासार ओ हाग्रा थैनायनि बा माइखौ एम्फौआ जेनेबा जानो हायैनि बेफोरबायदि ओ माने गायजेन्नायावनो होखानायखौ दानि जुगाव नुनो मोनसै आरो गोदोनि आबै आबौमोन बादि अब्लाथ' जोंना गोदो हासार हासार माने बै गोबोरखि हासाराल'सो सोलियोमोन। दा दिनाव जोंना गोबोरखि हासारखौ ओ बांद्राय होनायखौ नुनो मोनला बिदि बायनानै लाबनाय बे हासार बा बाजारनि बायनानै लाबनाय हासारफोरखौ होनायखौसो नुनो मोनसै।
ओ दां
जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय आङो माइ आबादनि बादै ओ जों गुबुन आबादखौ बांद्राय नुनो मोनाखै बिदिनो दङ खुसेर आबाद बिदि बिदिनो फसलनि पटल बिदिनो ओ जुखामनि आबाद बेफोरखौ आबाद खालामनायखौ आं नुनो मोनदों। बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओम माइ आबादनि बादै ओ मैगं थाइगंनि आबादखौ बारा खालामनाय जाया बिदिनो लेस्रिफोरखौबो आबाद खालामनाय जायो आरो ओ मैगं थाइगंनि आबाद मैगं जोंना दानिया मा जायो नोंथां मैगं थाइगंनि आबादब्लाबो जोंना मैगं थाइगंखौहाय जोङो मा खालामो ओ मैगं थाइगंआवबो मुलि होनाय जायो। एम्फौ अरनो हायैनि बे मैगङा थाब नो राबोनायनि दि मुलि होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदि ओ बेबायदिया नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायो ना जाया बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय आबाद खालामो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागो नोंथां ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव आबाद मावनाय होनबा नोंथां गुबैयैथ' जोंनि - जोंनि आबाद होनबा दा माइ गायनायानो। ओ माइ गायनायानो माइ बोरै गायो होनबा ओ आगोलावनो मा खोथियाखौ फोग्रोनांगो जायखौ खोथिया बुङो बे जे बोरै जायो होनब्ला जोंना गायखांनाय बा थांनाय बोसोरनि ओ गायनानै माने मोननाय माइखौनो गोगो खालामनानै माने सबनिस्रायबो गासैबो माइफोरनि स्रायबो बेखौ गोगोसिन खालामनानै थिना दोननाय। जायो थिना दोननानै बेखौ नैबे बोसोराव असे फोगोन बोसोराव माने बेखौ ओ उम हाखरफोराव बा फुख्रिफोराव सोमनानै दोननाय जायो सानसे बा साननै बिनि उनाव बोखाङो, बोखांनानै बेखौ आरामनो हायाव लामना दोनो। लामनानै बेखौ थालिर बिलायजों खोबना दोनो, खोबनायाव बेयो गाजा बेरो गाजा बेर बेरनानै बेखौ ओ फोयो फोनो‌ लाङो आरो फोनो लांनानै बेखौ फोयो फोखांनानै ओ दानसे बा दाननै बिनि गेजेराव दाननै नांद्राया बिनि गेजेरावनो फुनो हानाय जायो ओमफ्राय बेखौ गायो आरो ओ जोंना माइनि अनगायैबो गोबां आबाद मावो जेरै- मैगं थाइगं गायनाय, बेफोरबायदिनो जेरै मैगं थाइगंफोराबो ओ फथ फटल, जिंखा ओ लेस्रा, थायसुम, मैदुफुल ओ बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनायखौ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो नुनो मोनदों आरो माने माइखौल' गायनानै थाया, गासैबो मैगं थाइगंखौबो गायो। ओ माइखौथ' गारनो हाया नङा होमबा जोंना माइआनो माइ गायनायानो गुब गुबै माइखौ जोंनो नांथारगौ ओ बेनि थाखायनो जोंनि थाखाय माइआ गुबै आरो माइखौबो गायो मैगं थाइगंखौबो नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव ओ ओरैनो दा मा मा माइफोरखौ बांसिनै गायो। मा मा मुंनि माइ फोरखौ बांसिन गायो?
सोलावथ' नोंथां माइ गायो होनब्लाथ' जोंना बिदि रन्जित, आइजुम बेफोरबायदि बाहादुर बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा गोदान गोदान ओ माइ ओंखारदों गोदान गोदान माइफोरनि नामखौ आं बारा मोनथिया बिदिनो ओ बेफोर ओ बांसिन गोबाङानो आं नुनो मोनो रनजित खौदो आइजुम खौदो बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो। ओनिफ्राय ऐ ओ आइजुम होनोथ' आइजुमफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो आं बिदिनो ओमफ्राय फिथा जोसा, माइब्रायाथ' जोंना मागो बा मागो फोरबो जाबाथाय जोंना जानो नांगौ नालाय ओ बेखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बो ओ मा मा माइखौ गायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो? नोंथाङा फोरमायनो ना?
जोंना नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' ओ बेफोरबायदिनो गायो जोंनावबो रनजित आइजुम आरो जेरै दा दङ अनजना बंगबन्धु बेफोरथ' बारा गोबावनि माइ नङा बंग बन्धु अनजना बेफोर बारा गोबावनि नङा ओ बयनिख्रुइबो गोजामसिन माइ होनबा माइब्रा जोसा रनजित बेफोरनो गोदोनि आइजोम बेफोर गोदोनि मुंखा नङा होमबा नोंथां? ओम जोंना जोंना गायो माने गोथौ जायगायाव रनजितखौ बांसिन गायो आरो मानो होनबा गोथौ जायगायाव दैया ओ माने अखाया गोबां हाबा दैया जमा जानानै माने रनजितआ माने एसे ओ गोख्रों माने रनजित माइआ एसे गोख्रों माने बेखौ रोदा सुखांनायनि उनाव दैया लोमबाबो माने ओ माने नारसिननो हाया आरो बेनि थाखाय जोंना गोथौ जायगायाव रनजितखौ बांसिन गायो आरो बोरै जायगायाव जोंना अ-अनजना बा बंग' बन्धु बेफोरखौ आइजुम बेफोरखौ गायो आरो। आरो माइब्राखौथ' गायो माइब्राखौ जोंनो मागो दानाव नांगो जानो थाखाय मा जानो होनबा फिथा जानो थाखाय नांगौ जोंनो आरो जोसाखौबो नांगो ओ बेफोरबायदिनो माइब्रा, जोसा आरो रन्जित अन्जना बंगबन्धु बेफोरबायदिनो गोबां नामनि माइ दङ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ दा नुगासिनो आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ माइ गायनाय समावहाय अखाफोरा ओ ओम बांद्राय ओ हायो ना हायाना मायबाफोर दिस्टाब बिदिनो मोनो नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' माइ गायनाय समाव अखाया ओ आगो लायनो हायोमोन दा नै थांनाय बोसोराव जोंनि ओनसोलाव माइखौनो गायनो हायाखै नोंथां मानो होनबा अखायाबो गैया आरो जोंना फोथाराव दै बोनो हानाय राहाबो गैयामोन जेरै सेल' होनो बे बो गैयामोन। जा एसे फोर ओ दैमा खाथियाव दङ दैसा खाथियाव दङ बेफोरखौल' गायनो हादोंमोन नोंथां मानो होनबा जोंना थांनाय बोसोराव ओरैबायदि ओ खैफोदजों मोगा मोगि जानांदों। जेरै माइयानो जोंनि गुबै नालाय जों थांना थानो थाखाय जों ओंखामखौनो गुबै आदार होननानै सानो ओ बेनि थाखाय माइखौ जों नाथाय नै थांनायाव जोंना माइखौ गायनो हायाखै आरो बेफोरबायदि खैफोदजों मोगा मोगि जादो ओ एबारनि नैबे दैज्लांआव माबोरै जागोन बेथ' आं दा बुंनो हाला नोंथां दाथ' अखाया हागोन बायदि इसारा हो बाय दङ नाथाय दा खोथियाखौ फोखांनायनि उनावसो दाथ' खोथिया फोनायनि सम आरो गायनायनि समाव मा खालामगोन बेखौ आंथ' बुंनो हाला नोंथां।
अ नोंथां। नोंथांमोनाहाय ओ औ नोंथां।
ओम बुं नोंथाङा बुंलाय।
अ नोंथां जोंनि जोंनि दिनाव जोंनि ओनसोलावबो बिबायदिनो जादों नोंथां ओ थांनाय ओ बोसोरावहाय जोंनिखि ओ बांद्राय गायनो हायाखै थेवब्लो जोंनि गामियावहाय गायजोबनो हादों मानो होनब्ला सेल'जों दै लांनाय राहाया दंमोन बेनिखायनो जोंङो ओ दै खौ लांनानै बोनानैहाय गायनो हानाय जादोंमोन आरो गुबुन गुबुन ओ जायगा खालानि जायगाफोरावहाय जोंना माइखौ गायनो हायासै मानो होनब्ला जोंना दै लांनाय जिहेथु सलार बा सेल' बेफोरजों दै लांनायनि राहाया गैयामोन आरो बिनिखायनो जोंना खोथिया फोनानैबो जोंना गायनो मोन नासै दुखुुनांथावनि बाथ्रा आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनिखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ